औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दोङो ना?
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिदि ओ अनला दाउ ओ बेखौ ओ माबायदि सङो आरो ओ सामु'खौथ' सबायाइखौथ' माबायदि सङो नोंथा ङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जागोन बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बर'नि गोबां मैगं थाइ
औ
अनलाखारै, सबाय ओंख्रि
औ
बेनिफ्राय बायदि बायदि नाफाम मै
औ
गिर बेबायदिनो थास स' जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मैगं मैगं थाइगं दोङो। जों सामु गिबियावनो जों बायनानै एबा बायनानै मोनाब्लाबोबो जोङो न'नि हाखर एबा बिल दैमाफोरनिफ्राय जों खननानै लाबोनानै बे खौ मोजाङै मोजां दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो मोजां दैयाव सोमना दोन सानसे सानसेफोर सोमना दोननानै जों बेखौ हा गजासिम सोना दोननानै जों
औ
बेनि मोखांखौ आरो बेनि खिथुखौ दाननानै जों मोजां हुनानै जों मोजां हुनानै बेखौ दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङ सबायखौ सबायखौ जों सोमना दोननानै
औ
सोमना दोननानै जों बेखौ
औ
बियो गुरै जाब्ला बेखौ जों सुनानै अन गुन्दै एसे होनानै जों बेखौ साम'खौ एवफ्रानना लानानै बेनिफ्राय जों सबायखौ होनानै खारैखौबो होनानै नांगौ नांगौ बिबांनि दैखौ होनानै जों बेखौ खोबना होनानै गोदौ होनानै जों बेखौ जेब्लानो गोदौओ जों साम'खौ होनानै होनानै गोदौ होनाय जायो बिदिनो नांगौ बिबांनि संख्रि होना जों बेखौ सबाय ओंख्रि महरै
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो जों आरो थाइगिर जों ना सबाय जोंना बेफोरबायदि बायदि बायदि मैगं थाइगं मैगंजों संनानै जानो हायो गोखा गोखै
औ नंगौ नोंथां।
अनला खारैखौबो जों गोबां दाउ बेदर अमा बेदर ना मुला खुथि बेफोरबायदिजों जों संनानै जानो हायो आरो।
औ नंगौं नोंथां।
नोंथाङा बे एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ बिब्दिनो जों दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सबाइ अनला खारिखौ थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सङो आरो बिदिनो जोङो अनला खारि एबा सबाइखौ संनो थाखाय जोंनि गिबियावनो खारैनि गोनांथि जाग्रोयो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो खारै खौथ' जोङो बिदिनो खारै जेनेबा सबाइ ओंख्रि एबा अनला ओंख्रियाव खार खारै नङाबा जाखाया आरो। बिदि अनला ओंख्रिफोरखौ जों मिखिबो जाजायो खारै हैआलासिनो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंनो संनो थाखाय गिबियावनो जों न'नि माइरंखौ बांसिनानो लायो माने न'नि माइरंखौ बांसिन थावो होननानै माने गोथाव जायो होननानै। थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिजों संनो थांनाय गिबियावनो माइरं एसे लाग्रोयो। एसे खम बिबांनि बे माइरंखौ जों खुरैफोराव सोमो एसे दैयाव सोमनानै जोङो जेब्ला माइरं आ रुयोब्ला जों बेखौ सुखांनानै दोनो आरो एसे दै रानदोबनायनि। थि बेबायदिनो जेब्ला माइरं रानो अब्ल जों बेखौ दिंखि एबा उलार एबा मेसिनफोराव देयो आरो बिदिनो देंखिफोराव देनायखौ बांसिन गोथाव जायो एबा थावो होननानै बुङो। थिग बेबायदिनो जों बिदिनो देखांनानै जोङो बे संनो थाखाय सारायाव दै होनानै जों बेखौ अराव जों बे दैखौ गोदौहोयो आरो नोंथां। गोदौ होनानै जों बे देना दोननाय अन गुन्दैखौ जों बेयाव सासस्रि सासस्रि होयो आरो माने एसे खेबसे बिदिनो बोरैबा गथा गथा जाजोबो नालाय? बेनिखायनो बेखौ सास्रि सास्रिसो होयो आरो नोंथां। औ जेब्ला ओ बेखौ ओ बे अन गुन्दैखौ होखांनायनि उनाव जों बिदिनो ओ खारैखौबो एसे नांनाय बिबांनि होबाय। होखांनानै बेयाव जोङो बे मैगंआव जोङो ओ जा नोङो बेदर होनो बेखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रामना ला ग्रोयो। एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव मैगङा गोदौब्ला जों बेदरखौ होयो मैगङाव। थिग बेबायदिनो जोंथ' अनला ओंख्रिखौ लाव लाव जाया नङा होमबा? जों गथासो जायो। बेनिखायनो जोङो ओ दैखौ रानजब होजोबनानै गथा खामो ओमफ्राय लास्टाव जों मेगंखौ मोदोम होनो थाखाय जों गंगार दुन्दियाखौ हानानै होयो आरो। बेथिं बेबायदिनो अनला खारै खौ ओ गोबां ओ मैगंफोरजों जाजायो जेरै दाथ' औवा गाजाजोंबो जाजायो। बिदिनो आलुफोर जोङो बाासग्रि बिबार ओमफ्राय मुला खुथि बुङ्लाथ' बे मुलाखौ गोथ जेनेबा ओ मुला बेखौ थांनाय समाव बेखौ फुना लाबोनानै जों हानानै सान्दुआव फोरानो अब्ला बे खौनो जों मुलाखुथि होननानै बनाय होयो आरो ओंख्रियाव। बिदिनो मिखि बुंब्लाबो बे थाइगिरजों मिखि जायो। बिदिनो ओ जोङो गोबां ओ बिदिनो साम'फोरजोंबो संना जायो खायसे खायसेया। औ बिदिनो ओ गोबां रोखोमै संना जाजायो आरो अनला ओं ख्रिखौ। बेयाव अनला फाख्रिबो सङो। ओ थिग बेबायदिनो ओ सबायजों साम' बुंब्लाबो बे सबायखौ जों गिबियावनो न'नि थाखानाय गैयाब्ला जोङो हाथाय बाजार एबा दखाननिफ्राय बायना जों एसे सोमब्रबना दोनो आरो। ओ सोमना दोननानै जोङो सारायाव दै होखानानै जों सबाइखौ ओ होखायो। बिनिफ्राय सबाइखौ गोदौहोयो। गोदौ होनानै जोङो खारै होननानै सबाइआ जेब्ला रुइयो जों बेयाव फाग्रा सोबाय। फाग्रा सोनानै जों ओ साम'खौ होनो थाखाय जों गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोनांगौ। एवफ्रामना लानानै जोङो ओ सबाइ ओंख्रिया गोदौब्ला जों बेयाव होयो थिग बेबायदिनो जों साम'खौ थ' जोङो बिदिनो ओ खायफाया ओ गुरो बिलो एबा दंग' एबा हाखरफोरनिफ्राय खशना लाबो थिग बेबायदिनो खायफाया हाथाय बाजार निफ्राय खनना लाबोयो। बिदिनो साम'आवथ' जोबोद मैला हाबना थायो नङा होमबा? बे साम'नि मैलाया खारहोनो थाखाय बेखौ जों हरसे नङाबा हरनै सोमना दोनो। बे सोमना दोनखांनानै जों जा दिनखालि जागोन बेखौ जों मोजाङै हुयो। गोबां सुयोबो हुयोबो। बेनिखायनो जों बिदिनो जों साम'खौ जों साम'नि मोदोमजों ओ सख्लाखौ जों सोबना जानो थाखाय जों बिदिनो साम'नि बे दा दागोन खौ गारो। ओमफ्राय बे उन्थिंजाय ओ साम'नि खिथुखिजा जों दानस'यो। बिदिनो ओ दानस बिदिनो जों साम'खौ बिदि गथायैबो जाजायो। बेदिनो खायफाया ओ बिदिनो साम'खौ एरख'नानैबो ओ जायो आरो। बिदि एरख नाय सामब'खौ जोङो बिदिनो फ्रायबो जाजायो। आरो जोङो बिदिनो नेरसिं बिलाइजोंबो एवो आरो खायफाया बिलाहिफोरजोंबो जायो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो ओ बे जोंनि ओ गामि एबा ओनसोलाव बिदि अनला ओंख्रिखौ गोबां फोरबोफोराव बाहायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा ओ हाबा हाथासुनि खुरनायफोरावबो बिदिनो उम खैना गोदानखौ ओ अनला खारै संनाय नेमखान्थिया दोङो आरो। बिदिनो आरो बिदिनो आरो आ गोनमाखो फुजाफोरावबो जोंनिया बिदिनो माइरं गोरलैनि फुजा होनाय ब अनला ओंख्रि संनाय नेमखान्थिया दोङो आरो नोंथां। नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बिदि नेम खान्थि दोङो नामा नोंथां फोर्बोफोर राव' अनला ओंख्रि होनाय।
दोङो नों दोङो नोंथां जोंनि गामियाव बो हाबा जायाब्ला हाथासुनि होनायाव जों अनला खारैखौ हिनजाव अनला खा खारै मेगंखो हिन्जाव गोदानखौ जों संनो होनाय जायो। अनला खारिया जाबाय बर'नि मोनसे गोथाव मोनसे मैगं आरो
औ माने बर' हारिजों मोनसे सोमोन्दो थानाय बायदि मोनसे औ
जों बेखौ गोबां गोबां जों फुजा बा हाब बा एबा जों बेखौ नांथारगौ आरो अनला खारैखो जोंनो
औ नोंगौ।
बेफोरजों जेरै हाथासुनि होनायाव जोंनो बेनि गोनांथार जायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया बिदि हाबा हाथासुनि खुरनायावबो अनदा ओं ख्रिखौ नांथारगौ आरो जे आगोन मांखोनि ओ माइरं गोरलै ने फुजा होनाय बेयावबो नांगौ आरो नोंथांमोननि गामियाव बिदि आंगो नांखो फुजायाव माइ दं गोदै होनाय बिदि अनला ओंख्रि नि संनाय नेमखान्थि दोङो नामा?
दा जोंनि जोंनि गामियावबो आघोन मांखोनि फुजा होयोब्ला जों अनला खारैजों दाउ बेदर जानाया जोंनाव गयनि न'खर न'खर जों बेखौ बयबो संनानै जायो आरो सोलिखायो आरो
औ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बिदि माइरं गोरलै होनाय फुजायाव जेन'बा बि दिनो गामिनि ओ गामिनि सानैसो मानसिबो लि लिंनानै बिस दिनो ओंखाम होयो आरो इदिनो अनला ओंख्रि सबाय बिदि दाउ संनाय नेम खान्थिया दोङो आरो। थां ज बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बे सबायफोराव अनला खारैफोराव जोंनियाथ' खारै नांथारगौ नङाहोमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
थुबुरै मोनो होनोबाथ' जों बे खारैखौ जा थालिर बिफांनि फिथाइ थाइगानाय बे फिथेर फिथर होगानाय थालिर बिफांखौ जों दनानै लाबो जोङो बिदि दुब्लि एबा लांदां फोथारफोराव लांनानै जों बेयाव बिदिनो गोबा गोबा जिरो आरो नोंथां। जिरनानै जों बे बेयाव फोरानो फोरानखांनानै जेब्ला खारैया रानो अब्ला जों थौ जमा खालामनानै सावो सावनानै जों बेखौ न' मोजाङै सालिनानै न'आव लांना नै जों बै मोनसे आयज दोननानै जों बे खारैखौ ओ सरनानै जों खारै मोनो आरो। नो बिदिनो ओ खारैखौथ' बे थालिर बिफांजोंल मोना जों मोथथु ओ बिदि मोदोफुल बिफां बे बेसरनि ओ बिदिनो साबा बेफोरजोंबो बानाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ खारैनि मादाखौ बांसिन ओ जोङो खारै ओ गोबाबसिन जायो होननानै बुङो आरो नोंथां आरो बिब्दिनो बे खा जा थालिर आ बिदि थालिर आथिया थालिर बिनि ओं खारैयाबो बांसिन सिं ओ बिदिनो कारासिन जायो होननानै ओ बुङो आरो ओ खारैखौ फाननानैबो जों गोबां फैसा मोनो आरो नोंथां बिदिनो सेरसेफोराव हनो बिदिनो नैजौ बिदिनो नैजौ बाजि बिदि गाहाम आरो खारैनि बेसेनाबो औ बिदिबा नोंथां समना समाव जाना फैबाय नङा होमबा नों औ नोंथांजों अनला ओंख्रिनि बागै एबा सबाय बेनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां